ओ आङो बे समाव नोंनाव नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो सानदों ओ आथिखालाव जोङो साख्रि बाख्रि मावनाय गोबां नुसैना जों रावबो ओरैनो थाबांला नङा होमबा ओ बे समाव माख ओह माखासे बेखार सुबुंफोरा बा जों एबा साख्रि बाख्रि मावनायफोराबो जिरायनाय समाव बा बेखार मानसिफोरा ओरैनो थायालासे जोङो जिब जुनार फिसियो नङा होमबा? अ बिनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायथि होनो हागोन नामा?
नंगौ ओह जोङो गोबां मा जायफोरा साख्रि गैया बि-बिथांमोना ओह गोबां बेफोरबायदिनो दाउ अमानि फाराम एबा एबा गोबां ओह बेफोरबायदि जा बिजनेस। बेफोरबायदि मावनानै जानायखौ जों नुबोदों आरो बेफोरबायदि मावनानै जानो हायो बेनि अनगायैबो जोङो न'खराव गोबां जिब जुनारफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जोङो नुनो मोनो ओह जेरै जोङो मोसौखौ साफ्रोमबोनि बर' एबा बर'नि अनगायैबो गुबुन हारिनिफोरावबो नुनो मोनो नाथाय जों बर'फोरनि गेजेराव बांसिन नुनो मोनो बेनिखायनो ओहो जोङो मोसौखौ मोसौनिफ्राय ओह जोङो गोबां रांबो मोननो हायो बेखौ फाननानै बिनि अनगायैबो जोङो मोसौनि गाइखेरनिफ्राय जोङो मोसौनि गाइखेरखौ जोङो ओह लों ओरैनो गोजाबो लोंजायो बेनि अनगायैबो जोङो मोसौनि गाइखेरखौ साहा फुदुंनानैबो लोंजायो बेनिफ्राय जोङो मोसौनि गाइखेरजों जोङो ओह गोबां रोखोमनि प्रटिन गोनां ओह बेसादफोर बानायनो हायो जेरै ओह घिउ माखन गाइखेर मैखि बेनिफ्राय ओह गल्ला बेफोरबायदि गोबां जोङो गाइखेरनिफ्राय बानायनानै जानो हायो हा हायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो ओह मोसौखौ फिसिनायाव एसेबां जोङो गोब्राब जानानै फैया आरो आखाइनि गोबां रां खरसा खालामनो गोनांबो जों जाया ओम ओह जोङो खब खम माने ओह मोसौनियाव जोङो समल' होनो गोनां जायो आरोना मानोना बियो ओह गांसोल' जानानै थांना थायो मानोना ओह दंफांनि बिलाइ आरो गांसोफोरखौल' जानानै थांना थायो बेनिखायनो जोङो मोसौआव गोबां रां जोङो खरसा खालामनो गोनां जाया बेखौ जोङो ओ फुङाव दोनदाल ओ हैनांगौ जायो फोथाराव बिनि उनाव जोङो सानजौफु समाव खेबसे दै दौनानै इखौ दोस्लायनांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो मोनाबिलि जेब्ला जागोन बै समाव जोङो बेखौ ओह दा गलिनि फारसे जोङो लाना फैनांगौ जायो आरोना बेफोरबायदिनो जोथोन खालामनानै जोङो मोसौनिफ्राय जों गोबां फैसा एबा रां ओह आरो मुलाम्फा मोननो हायो जोङो मोसौ ओह जोङो मोसौ दामग्राफोरखौबो गोदोनि समावथ' गोबां हालेवोमोन नाथाय बेनि दिनैनि समाव इमान हालेवनायखौ ओ जों नुनो मोनाब्लाबो जोङो ओह एसे एफा एनै एबा साफा सानैखौ जोङो नुनो मोनो आरोना दासिमबो मोसौजों हालेवनाय बेबायदिनो मोसौआ जोंनि जिउआव ओ गोबां मदद होबोदों बिनि अनगायैबो जोङो साफ्रोमबोनि न'खराव जोङो ओ दिनैयो सोरखौबा अमा फाराम ओ होनानै जाबोनाय जों नुनो मोनदों आरो ओह फाराम नङाब्लाबो ओरैनो न'खरसेयाव माफा एबा मानै बेफोरबायदि थानायखौ जोङो दिनैयो नुनो मोनो आरो अमाखौ अमायाबो ओ अमाखौबो जोङो लानायाव एसेबां ओ गोब्राब जों जाया जा अमाखौ जोङो एसेबां ओ गुलि गुलि थाथाबबाय थानो गोनां जाया मानोना बेनो जोङो ओ नांगौखिनि आदारखौ होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ नाय याबाबो जायो होननानै आङो सानो आरोना ओ जोङो अमानो जाहोनो गोनां आदारफोरानो जाहैबाय जोङो ओ जा सब एबा गलाफोरनिफ्राय मोननाय ओ गुन्दै एबा सिरा गुन्दै बेफोरखौनो जोङो होनांगौ जायो आरो जुदि नोंथाङा बे गुन्दैनि जा खरसा बेखौ एसे खमायनो सानदोंब्ला नोंथाङा हाग्रानि थासखौ हानानै ओ बेनो रुनानै होनो हागोन आरो लोगोसेनो जा मैगं थाइगंनि बिगुर एबा मैगं थाइगंनि रेजिक ओ बेफोर खौबो नोङो गला एबा हाथायफोरनिफ्राय बायना लाबनानै बिथांमोन बिसोरनो रुनानै जाहोनो हागोन आरो। ओम बेफोरखौ जाहोनायनि बेरा फारसेथिं ओ मुलाम्फाबो गोबां मुलाम्फा जायो मानोना बेफोरबायदि गोथां मैगं आरो ओ बेफोरबायदि थास हानानै होयोब्ला अमायाबो ओ ओरैनो देरनायनिस्राय बेफोरखौ होयोब्ला बांसिन ग्रथ नुनो मोनो आरो जोङो बेफोरखौ होनायनि गेजेरजोंनो बेनि अनगायैबो ओ गोबां मानसिफोरानो दाउ फारामबो होननानै ओ जानायखौ आं नुबोदों ओम जोङो उन्दै समावनो जोङो दाउ फिसाखौ खायफाया उन्दै समावनो दाउ फिसाखौ बायना लानानै ओ बेखौ फिसियो आरो खायफाया न'खरावनो ओ जा दा दानि ओ जा दउदैनिफ्राय फिसा जाहोनायनिसिम बेनिफ्राय दाउ फिसाखौ बखनानै माने गावनि नआवनो ओ बेफोरबायदि फार्मखौ लुनायखौ आं नुबोदों आरो ना ओ दाउनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों एसे खस्थ'खौनो जानांगौ मानोना ओ दाउआ एसेनो एसे माने बेरामजों साग्लोबजानायनि ओ चान्स एबा माबा थायो आरोना बेनिखायनो जों दाउखौ गोबां जोथोन लानांगौ जायो जेरै ओ बिदुंनिफ्राय लानानै बिनि आदार आरो ओ बिनि बेरामफोरखौबो जोङो सम सम नायबाय थानांगौ जायो बेजों जोङो ओ खमैबो सानसेयाव एबा नैजि नैजिब्रै घन्टायाव जोङो बेजों ओ जिदाइन बा जिस्नि घन्टा जोङो बेजों नांथा बनानै थानांगौ जायो आरोना ओ बिनिफ्राय जोङो दाउआव जोङो फैसायाबो ओ जा एसे रोंनाय जायोब्ला नोंथाङा रोंनाय एबा ओ बिजनेसखौ नोंथाङा एसे मोजाङै मिथिना मोनोब्ला बेयाव दाउआव जोङो गोबां ओ रांखौ जोङो आरजिनो हायो आरोना नोङो हमना ला नोङो उन्दैयाव ओ मासे दाउआव बाजि राङै बायना लाबोदोंमोनब्लाबो नोंथाङा ओ बेखौ फेदेरनायाव थामजौ रां गासै खरसा जाबाय बेनि उनाव नोङो ओ बेखौ थाम दाननि उनाव ओ नोंथाङा बेखौ फाननो हानाय जाबाय। जेब्ला अब्ला नोंङो बेखौ ब्रैजौ बाजि राङाव फानब्लाबो नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट थामजौ रां खालामदोंमोन आरो दा नोंथाङा फाननानै ब्रैजौ बाजि रां मोनबाय बेनो नोंथांनि लाब आरो सेजौ बाजिया बेखायनो दाउ अमा फिसाफोरखौ जोङो फिनांगौ जायो आरो। नोंथाङा बेफोरबायदि बर'फोरनि एबा सुबुंफोरनि गेजेराव दाउ अमा फिनायनि सोमोन्दै ओ आंनिख्रुइ गोबांसिन मिथिगौब्ला आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां जोङो माखासे ओरैनो थानाय समाव बा जोङो ओरैनो बेखार थानाय सुबुंफोरा जोङो बिजनेस एबा साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो दाउ अमा फिसिनाय ना मोसौ मैसो फिसिनाय ना आरो हांसो बायदिसिना फिसिनाय ना बैफोरबायदि ओ आबादखौ ना जोङो बे दाउ अमा फिसिनायखौबो जोङो आबादावनो खोख्लैनो हायो जोङो बैफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायो आरोना जेरै जोङो अमा फिसिनाय ना अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा गोदोनिफ्राय जोङो अमा फिसिनायखौ नुबोदों नाथाय गोदोनि दानि गोबां फाराग नुनो मोनोना नोंथां? ओ गोदोनि समाव जोङो अमा फिसिनाय होनोबा जोङो न'वाव न'नि ओंख ओंखाम खालायफोरखौ होनानै बा थास' बायदिसिना हाग्रानि ओ माखासे लाइ फांफोरखौ होनानै जोङो अमाखौ फेदेरनाय नुनो मोनोमोन ना? बिनि गेजेरजों जोङो मा ओ गोबांथार अमाखौ फिसिनो हाया नोंथां ओ बेफोर ओ बेनो जोंनि बिरोंदामिननि सोलों ओ सोलोंनाय बा बिगियाननि सान्थौजों जोङो आथिखालाव गोबां अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। मोनसे अमानि ओ फार्म खालामनोबा जोङो गोबां अमा फिसिनो गोनां जायो आरो जोङो मोन मासेल अमा फियोबा जोङो बेयाव समाबो बेखार जागोन आरो नोंनि इनकामाबो जोंनि ओ मोन ओ रांनि मोननो हानायाबो खम जागोन आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे अमा फार्म खालामोबा जोङो ओ बेयाव सासे मानसिया गुबैयै इनभल्भ जानानै थानांगोन आरो मानि मोजाङै जोथोन लानो हानांगोन जोङो गोदोनि समाव मासे मानै अमा फिसियोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनो खमैबो सासे मानसियानो जिथा जिनैथा बेबायदिनो नैजिथा गाहाम बि बेबायदिनो थामजिथा गाहाम अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बेफोराव जोङो गाहाय गाहाय महरै जोंङो मा खालामो ओ दानि बिरोंदामिजों दिहु दिहुजानाय जोङो दाना ना दानाखौ जोङो होनानै ओ अमाखौ फिसिनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो खमैबो दसथा बारथा बा बिसथा बे अमानो जोङो थास हानानै बा लाइफांफोर हानानै जोङो जाहोबाय थानांगौआ बे जाथावना नङा बेनिखायनो जोङो गोदान आदब आदबजों जोङो अमा फिसिनाय आदब बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायोबा जोङो बिजनेस मावनाय बा साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो जोङो ओ रां आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि थांना थानाय राहाखौ जोङो दिहुनन्नानै लानो हायो जोङो अमा फिसिनो थाखाय जोंनो मा नांगौ मोनसे मोजां जायगा नांगौ मोजां न नांगौ आरो बेबायदिनो ओ मोजां बिदुं होनो हानाय जानांगौ आरो बेयाव दैनि ओ सुबिदा थानो नांगौ मानो होननानै बुङोबा जोङो अमानि खिफोरखौ साफायै सुस्रांनांगोन नङाबा बेयाव बेक्टेरियाफोर सोमजिनानै बा गोबां ओ जिउसाफोर सोमजिनानै जोङो अमाफोरखौ बेराम खालामनानै अमाफोरखौ बुथारनो बा अमा अमाया बेराम जानानै थैनो हागौ बिनिखायनो जोङो ओ अमा थाग्रा जायगा खौ साफायै लाखिनो नांगौ आरो बेबायदिनो मा जोङो अमा फिसिनायाव बेखौबो नोजोर होनो नांगौ जे जोङो अमाखौ ननि साखाथियाव ओ दोननो नाङा मानो होननानै बुङोबा बेयाव गोबां अमाफोर थायोब्ला बे बे मासेनि खिनाय बै मासेनि खिनाय गोबां अमाफोरनि खिनाया जोंनि न खाथियाव गोबांथार मोननाम हैैगोन बेबायदिनो साखाथि फाखाथियाव गामियाव गोबांथार मोनामहैगोन बिनिखायनो जोङो ओ जाय जायगायाव ओ न गैसवा बा ननि एसे जानगाराव होम बेबायदि जायगायाव जोङो अमाखौ फिसिनो नांगौ आरो अमा फिसिनायाव जोंहा गोबां बेमार आजार लोगो मोननो हागौ बेनिखायनो बेनिखायनो मोजाङै मोजां जाफुंसार जानोबा जोङो भेकसिननि गियान लानांगोन ओ जोङो अमा फार्म खालामोबा बा अमा बुरजा फियोबा जों भेक्सिना जबोर गोनांथार ओ बेयाव जोङो बेबायदिनो द दानजों भेक्सिन थायो थाम दान भेक्सिन थायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ माबायाव थाखोआव भेक्सिन होनाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो मानिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा ओ जोंहा माखासे आथिखालाव बिजाबफोरनिफ्रायबो मोननो हायो आरो माखासे ओ बेबायदिनो वार्कशपफोराव जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो केम्पिंफोराव जोङो खोनानो मोनो बेबायदिनो अमानि अमाखौ लानानै आथिखालाव सरखाराबो मा खालामदों माखासे ओ आखाइयाव लानानै अमा फिसिनायनि सोमोन्दै फोरोंनाय हाबाफारि बेफोरबायदिखौ लानाय नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो अमाखौ फिसियोबा जोङो मोजाङै जोथोन लानानै फिसिनो हायोबा जोङो जुदि मासे अमायाव जोङो नैजि रोजा बा थामजि रोजा मोनोबा जोङो नैजि थामजिथा अमायाव जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो खरसा हिसाबैबो खारगोन बेयाव नाथाय जोङो खरसानिफ्राय ओ बेबायदिनो ओइटि सेभेनटि बेफोरबायदि मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो जोङो अमानो अमा फियोबा जोङो आदारनि गोनांथि हिसाबै जोङो दानाखौ बाहायनो हायो जेरै जोङो जुखामनि दाना बायदिसिना मैगं थाइगंनि दाना बेफोरबायदिखौ बाहायनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो अमा अमाल नङा जोंहा दाउ फिसिनाय दाउ फिसिनायाबो मोनसे गोरलै खामानि बेखौ जोङो लाइमोनफोरा बा जों बेखार थानाय सुबुंफोरा मावनो हायो आरो जोङो बेखौ सासे ओ बबेयावबा खामानि मावखानाय सुबुंफोराबो मावनो हायो मानो होननानै बुङोबा दाउफोरखौ जोङो गोबांथार जोथोन लानो गोनां जाया जोङो दाउफोरनो थाखाय मोनसे उदां जायगा नांगौ आरो बेयाव बिसोरो बेरायनानै आदार खनजानाय जानो हायो बा बेयो साबसिन जायो आरो जोङो दाउ फार्म खालामनो थाखाय जोङो माखासे जोलैनि गोनांथि जायो जेरै दाउसा दाउसाखौ जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लायनानैबो फिफैनो हायो बा जोथोन लाफैनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो दाउदैनिफ्राय दाउ दिहुननाय आथिखालावथ जोङो बिरोंदामिननि गेजेरजों ओ दुंथाइ होनानै जोङो दाउदैनिफ्राय दाउ दिरुननाय हाबा खान्थि बेखौ जोङो मावनो हायो गावनो निजायैनो आरो गुबुननिफ्रायबो लाबोनानै जोङो दाउ फिसिनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो दाउनि आदारनि बेलायावबो जोङो मा होनो गोबांथार माइरं होबाय थायोब्लाबो दाउआ मोजाङै गब्लआ बा देरखवा जानो हागौ बिनि सोलाय जोङो दाना होना फिसिनायखौ जोङो नुनो मोन बेबायदिनो जोङो दाउआवबो गोबां मुलाम्फा जानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां